हेल' औ दे नोंथाङा दा मा खालामदों?
मायअबा मबाइल कभार दि आइ वाइ खालामगासिनो।
अ दे मोजाङानो बेफोरबायदि दि आइ वाइ खौनो जों खालामनांगौ। ओ दा होमबा नोंथां जोङो माने फेशननि बागै सावरायनोसै नामा?
जायो।
माने जोंथ' नुनो मोनो माने दानि बे मुगायाव जिबायदि सोलिबाय थादों बे फेशना बिराद इम्परटेन्ट जाहैबाय आरो जों बे मा फेसन बा जोंनि ड्रेसिंनि गेजेरजों जोङो मा ओ मोनसे एक्सप्रेसन खालामनो हायो दिन्थिनो हायो जोंनि साननाय हनायफोरखौहाय बेबायदि बुंनाय जायो आरो दानिया। नों बेखौ मानिना लायो ना लाया?
मानियो मानो होनोब्ला दानि जुगाव नोङो अफिसनि होननानै बुङोब्ला बेनि थाखाय बेलेग जागोन, बे बहाबा बेरायनो थांनाय होनोब्ला बेलेग जागोन, सोरखौबा आलासि लोगो हमनाय मोजां गिदिर मानसि बिदिब्ला माने नोङो गावखौ मालायनि सिगाङाव जेरैबायदि दिन्थिनो जाहाथे बिसोरो नोंखौ मा होनो एक्सेप्ट खालामनो हायो नोंखौ मानिनो हायो बिदि दाइपनि थाखाय गोबां गोनांथि आरो आं सानो गाननाय जोमनायनि सायाव गोबांसिन आरो बेबो नों गावखौ माबायदि दिन्थिनो हायो।
औ बेथ नंगौ नोंथां औ माने जोङो जेरै ओ स्कुल बा फरायसालिफोराव थाङोब्ला जोङो खायफा खायफाहाय इउनिफर्म थायो नाथाय खायफा खायफा स्कुलफोरावहाय इउनिफर्म थाया आरो आरो बेफोरावहाय जोङो माने जोंनि गोसो बायदि गान गाननायखौ जों हाया आरो माने एसे माने बिदि ओ रेसपेक्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो एसे मोजां द्रेसफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो माबा मोनसे पिकनिकफोराव थाङोब्लाथ जों जोंनि गोसो बायदि गाननायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो माने मा होनो गुबुन गुबुन जायगानि जायगाखौ लानानै जोंनि गाननाय जोमनायफोराबो गुबुन जायो आरो जेरै जों गेलेनो थाङोब्ला जोङो गुबुन रोखोमनि ड्रेस गानो आरो मा होनो ओ माबाफोर फांसनफोराव बा सोरनिबा हाबाफोराव जुलिफोराव थाङोबला जोङो गुबुन द्रेस बेफोरबायदि गाननायखौ नुनो मोनो आरो जोङो
ओं ओं दा जेनेबा नोंहा मोनसे नोङो गंसे अफिसाव खामानि मावो दा बे अफिसाव खामानि मावनाय मथे नोंहा सासे नोंनि क्लाइन्ट दं बा नोङो क्लाइन्ट जानानै सोरखौबा लोगो हमनो थांदों बेबायदियाव नोङो नोंखौ मोजाङै प्रेजेन्ट खालामनो हानांगोन जाहाथे नोंनिखौ बिसोरो नों जेरैबायदि प्रपजेल होगोन नोंनि खामानिनि बेफोरखौ जेनेब्ला एक्सेप्ट खालामनो हायो बिदि गोबां थायो आरो दा जुदि नों गावनि गाननायानो मोजां नङाब्ला नों गाव खौनो मोजाङै सिनायथि होनो हायाखैब्ला नोंनियाव कनफिडेन्स होननाय बिदि थायाब्लाथाय माने खामानिया नोंहा जाफुंसाराबो जानोबो हागौ बिदि आरो
औ औ बेथ नंगौ माने ओम जेरैहाय बिदि जों सानस्रिनो मानोबाथ जों गुबुन द्रेस गांथाय जेनेबा सुइमिं सुटफोर गानो आरो आरो अफिसफोराव थाङोब्लाथ जोङो माहाय सुइतफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो आरो अफिसाबबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि अफिस थायो जेरैहाय करर्परेट जब बेफोरावहाय जोङो बांसिनै सुटफोरखौ गाननाय नुनो मोनो। बा बिजनेस बेफोरावहाय गिदिर गिदिर बिजनेसफोरा बिजनेस मिथिं आरि खालामो बिथांमोनखौ जों सुट गाननाय नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ जायफोरा फालांगि बेफार फिसा फिसाफोर मावो बिथांमोना बिदि नर्मेल दड्रेसफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोनखौ मानो होनब्ला बिथांमोननि ओ खामानिया जाहैबाय ओ फिजिकेल माने देहायारि खामानिया बारासिन जायो आरो आं बेखौ सानो नोंथाङा आरो गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि ड्रेसनि बागै बुंनो हागोन नामा हिनजावफोरनि ड्रेसनि बागै आरो
आरो बिदिनो ड्रेस गाननाया बे नोंनि गान्नाय जोमनाया नोंनि कमफर्ट जा बेनि सायावबो सोनारो जेनेबा नों माखौ गाननानै नों कम्फर्ट मोनो। बेनि सायाव सोनारो दा जोङो बरफोरनियावनो होननानै बुङोब्ला जोंहा दखना हिनजावफोरनियाव फास्रा बिदि सोलियो बेनिफ्राय हौवाफोरनियाव गामसाफोर आरो जोंनि आरनाइफोराबो जेनेबा गाननाय जोमनायानो
औ माने जोङो ओ हिनजावफोरनि आरो हौवाफोरनि गाननायफोरखौ आलादा आरो बेखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बे जिन्स लंपेन्ट बेफोरो एसे एखे आरो आरो नोंथाङा जिन्स लंपेन्टजों मा गाननायखौ साबसिन मोनो। हेलौ खोनादोंबा?
औ खोनादों
औ होमबा दायो जोङो माने माबा नि बारै रायलायनोसै नामा मा होनो जे ओ बिदिनो ओ लेपटपनि बारै रायजलायनोसै नामा जों लेपटपाव मा मा खालामनो हायो।
सोलियो ओं
औ नोंथाङा लेपटपावहाय मा खालामो?
लेपटपावहाय जों गोबां खामानि मावनाय जायो गोबां माने गोबाङानो जेनेब्ला दा मा होनो नोङो मायाबा मोनसे पिडिएफ बानायनांगौ बा मानांगौ बेखौ खालामनाय जायो नोङो फटफोर बा ओ बेनारफोर बा पस्टारफोर इदिट खालामनाय बिदि खालामनो हायो बा नोङो कदिं खालामनो हायो कदिं खालामनाय थाङो। बेनिफ्राय आरो ओ भिडिअ फोर नायनाय थाङो बा खायसे खामानिखौ नोङो मबाइलाव मावनो हाया जायफोरखौ माने फुल स्क्रिन बिदि गेदेर नांगौ जायो बिदि खामानिफोरखौ माने लेपटपाव मावनाय थाङो आरो
औ औ आरो बे लेपटपहा माने बेकआप प्लान थायोना जोङो माने दिडिलिट खालामबाबो बे माने जों रेस्टर खालामनो हाफिनो आरो आं बे मोनसे लेपटपनि फांसनखौहाय जोबोद मोजां मोनो आरो
ओं ओं
आरो भिडिअफोर इदिट खालामनोबाबो जोङो हायो आरो ओरैनो मबाइलफोरावबाथ बिराद स्पेस लायोना आरो मोजाङै खालामनो हाया।
ओं
आरो नोंथाङा टेब्लेटनि बारै मा बुंनो सानो?
ने मा होनो लेपटपनि फिसा बारजोन होननानै जों बुंलाय बुंजायो आरोना जेनेब्ला लेपटपा एसे गिलेरसिन जायो खिन्थु नोङो आरो बेखौ नोङो मालाबा टाइमाव जेनेबा गासिबो जायगायावनो लानानै थांफानो हाया जायो नाथाय टेब्लेटखौ नोङो गासिबो जायगायावनो नोंजों लोगोसे लांफानो हायो जेरावखि जाया मानो लेपटपाव जाखिनि खामानि माव नो हायो टेब्लेटआवबो बेखिनिखौनो मावनो हायो टेब्लेटआव बे टेब्लेटआ खायसेया माने वाइफाइ गोनांल' जायो बा खायसेया वाइफाइ आरो फाइभजि बिदि गोबां थायो आरो
औ नाथाय माने टेब्लेटाव जोङो क्लासफोराव थाङोबोला नटसफोरखौ ला ला लिरनो बिराद हेफाजाब होयो आरो नटस फोरखौ लिरनायाव इजिसिन माने गुरैसिन ओ लेपटपनि लगट लेप जों रुजुयोब्ला थेब्लेट खौ क्लासफोराव लांनानै बेजों फरायनो नोङो इजिसिन आरो माने लेपटपावहायथ' जोंनो किपेड नांथारगौ जायो आरो बे लेपटपा एसे गोदोरसिनबो जायो जायखौ जोङो बेगाव रोगानो हाय एसे खस्थ' जायो आरो
उम माने दानि जुगावथ' जोङो नायोब्ला गोबांखौनो बेखौ बाहायनाय नुयो आरो मानो होनब्ला बे माने लेपटप आरो मबाइलनि गेजेराव थायो नालाय जेनेबा मबाइलनिख्रुइ एसे गेदेरसिन जाहैबाय नालाय आरो लेपटपनिख्रुइबो एसे फिसासिन नाथाय गासिबो खामानिया मावजायो बेहाय आरो क्लासफोराव नोंथां बुंनाय बायदि जेनेबा नटस लिरनायफोराव गोबां हेफाजाब होयो आरो जेनेबा जोङो ओ ब मा होनो बे नटबुक बिदियाव लिरालासिनो गां मोनसे बेयावनो जेनेबा जाजोबो टेब्लेट लानानै थांबानो बिदि जायो आरो।
औ। आरो माने जोङो टेब्लेटफोराव आखिनोबो खस इजि जायो आरो माबा मोनसे डिजाइन बनायनोबा मानो होनबा बे टेबलेटआव टेब्लेटनिबो ओ लिरग'न थाफायो ना टेब्लेट हा बेनि थाखाय इजि जायो आरो लेपटपावबो थायो नाथाय लेपटपाव लिरनो थाखाय एसे खस्थ' मोनो आरो आङो
जुदि ब्ले जुदि बे माने मा होनो स्क्रिन टाच बिदि नङाब्ला आरो लेपटपाव खस्थ' जायो। आरो बे फलदेबोल एसे जेनेबा मोजां नङाबा नोङाबा।
औ बे स्क्रिन टाच लेपटप आवलाय मोजाङानो नाथाय लेपटपा माने बुंनो थाङोब्ला गोलोर जायो आरो टेब्लेटनिसाय
माने बुंनो थाङोब्ला मा होनो टेब्लेटआ खायसे खामानियाव माने मोजांसिन आरो लेपटपनिख्रुइ मोजांसिन होननानैथ' जों बुंनो हाया मानो होनब्ला गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हाया नालाय खिथु गोबां मोज बो
औ औ माने मोननैबो गाव गावनि बिथिङाव मोजां आरो। जुदि जोंनियाव रां फोर थायोबाथ' जोङो मोननैखौ बायनाया मोजां आरो बुंजायो। मानो होनब्ला जोङो टेब्लेटआवथ' बे कदिंफोरखौहाय जों खालामनो हाया नङाना। उम। दे बिदिब्ला दिनथ'नोसै नामा।
औ दे।